हेलौ
अ नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना मोजायैनो?
अ अ खोनादों दे खोनादो।
अ दायो मा खामगासिनो दं नोंथाङा?
दङ ओरैनो एसे ओ गथ'फोरखौ ले खा फोरोंनायनि एसे राहा लागासिनो ।
ओ ओ ओनबा मोजांयैनो दंबा? खौरांफोरा
ओं दोनथ'यो।
ज
बाख बाकि माबायदि ख'बरफोरा नोंथांनिया?
ओ आंनाबो मोजाङानो दङ गाहामानो।
अ
औ नोंथाङा होनबा दा ओ आंनो फन हरनायनि जाहोनखौ फोरमायनानै होनागोन नामा?
आंनि फन हरनायनि जाहोना जाहैबाय ओरैनो नोंथांमोननि थांमोननि एरियायाव नोंथांमोननि जायगायाव दासान्दि गथ'फोरनि सोलोंथाइफोरा माबाददिहाय दं? बेखोनो इसे खौरां लानो होननानै हरदोंमोन आरो
रायलायनो सानदों आरो नोंथाङा न'
औ औ
औ अब्ला आथिखालाव उम जोंनि जागायाव जेनेबा जोंनि ओनसोलफोराव
उम
बे सोलोंथाइनि थासारिया मोजाङानो दङ जेनेब बा मोजाङानो। अ आथि खालाव ओ बिमा बिफाफोरा पेरेन्टसफोराबो बांसिनै गोसो होस दिनो आरो एबा फरायनांगौ। मानांगौ होनना गोदोनि बायसा नंला आरो फराया मुवा न'आव था साख्रि लानाङा होननाय बिदिया गैला आरो दानिया माने बय बो ओ फरायनानै गोरों गोरा जाजानो बा गिदिर मानसि जाजानो लुुगैयो आरो बिमा बिफाफोरा
मोजां मोजांनि खोथा
औ औ थेवबो माने सोलोंथाइनि बिथिङाव जेनेबा आं नुनायाव आरो मोननैसो ओ गाज्रिबो आरो जोंनि जायगायाव माने बा जोंनि पुराब भारत बर्षआवनो आरो
अ माबायदि गाज्रि खो था संना संदाननानै मोनखो नोंथाङा?
औ गाज्रि खोथा संदांनाया जाहैबाय जेनेबा ओ सोलोंथाइया जोंनि भारतबर्सआव दा माने गोबां दाम गोसा जाबाय माने बेसेना गोबां बांगासिनो आरो ओ औ औ आंनि साननायाव माने सोलों थाया ओ रां होआलाबानो माने मोननांगौ आरो ओरैनो मोननांगौ। बा गोबां खम रां होनानै जों लानो हानांगौ आरो मोननांगौ आरो सोलों थाया उम आथिखालाव नुनो मोनो जेने बा ओ फोरोंगिरि बिदि टिउसन लाबाथाय टिउसन लाबा जेनेबा सासे फरायसाया सेे रोजा ओ जिबाजौ बा नै रोजा गाहाम होनांगौ आरो ना मोनसे आयदानि सायाव टिउसन लानो थाखायनो औ
औ बेफोरोथ' जोबोर गोबां जाहैयो आरो ना? ओ
रो माने ओ नों जिथि थाख उथ्रिसारखांनायनि उनावबो जेनेबा ओ कलेजफोराव लाहैबाबो उ फरायसालिमा फोराव लाहैबाबो ओ माने गोबां फैसा गोबां रां होनांगौ जायो आरो एडमिसननि फारसेथिं ओ गासैनिबो जेनेबा उम आरो जेनेबा बि एड कर्स स्पिसियेलि ना ओ जोबोर दाम गोसा जानानै दं आर दा दा माने गोरिब न'खरनि जानो गैयै न'खरनि मानसिफोरा माने फरायसाफोरा दाबायसेयाव माने फोरोंगिरि साख्रिखौ मावनो गो गोसो जाब्लाबो जेनेबा बे फैसा दाम गोसानि थाखायनो बेसेन गोसानि थाखायनो जेनेबा जानो हाया जायो आरो ना ओ बि एड
माने सिमांबो सिमांबो नुनो हायि बायदिसो खोथा जाहैबाय आरो ना
औ औ
खमानो नै लाख थाम लाख नांगौ।
उ उ उ
नै लाख थाम लाख होनांगौब्लाथ' जोंनि गोरिब मानसि थुरान जानोसो ना गावनि फिसाखौ फोरोंनो । बिदि जायो आरो ना ।
आरो बेल' नङा नोंथां जेन'बा जों डक्टरनि मेडिकेलनि फरायनायखौबो जोङो लानो हायो आरो । जेनेबा नोङो सरकारि फरायसालिमायाव जेनेबा नोङो मोनाबाथाय सिट मोनाबा जायगा मोनाबाथाय जुदि प्राइभेटाव लानो गोनां जायोबा गो गोबां रां होनांगौ आरोना एम बिबि एस फरायनो बेफोरबायदिनो जेनेबा बे मोन ग गाजया जोंनाव दं आरोना सोलोंथ थायखौ लाबाथाय जेराव बायदिसिना जेनेबा हादरफोराव आं नुनो मोनो जेनेबा सोलोंथाइखौ बेसे टेन होआलासिनो माने इसोरनिया
औ औ बिसोरो गावसोरनि दावगानायनि थाखाय हादोरनि दावगानाय थाखाय अरायसम मोजांखौ सानो नालाय
उम उम उम ।
जोंनियावबो जुदि बेफोरबायदि एसे सानोब्लाथाय जोंनि जायगाफ्रावबो बिदि साननायफोरखौ एसे जुदि बाहायोबाथाय जोंनि थासारियाबो गोबां मोजां मोजाङाव फैनायनि राहा मोनसे एसे लानो हायो आरो ना।
उम उम माने मोजांसिनाव फैगोन आरो थासारिया। ओरैनोलाय औ औ ओरैनोलाय औ आथिखालाव। जेनेबा मानसिफोरा बुजिनायाथ' बुजिबाय सोलोंथाइनि गोनांथिखौ गोदोनि बायसा नंला आरो गोदो बारा बुजियामोन बा नआवनो था होयोमोन आरो बे। फरायसुलि जाय जायखौ जों हिनजावसाफोरखौ जेनेबा फरायनो होआमोन आरो बांसिन। ननि खामानिफोरखौनो मावनो होयोमोन। दानिया जेनेबा। हिन्जावसायानो जा हौवा सायानो जा फसालियाव थिनहर जोब बो आरो।
औ गासैबो समान बायदि जाहैबाय आरो।
औ औ औ।
बिदिनो जेनेबा जोंनि ओनसोलफोराव नुनो मोनो आरो आथिखालाव ओ जिथि थाखोनि आनजादखौबो जेनेबा गोबां मोजाङैनो पास जायो आरो। उथ्रिसारनो हायो मोजाङैनो दिस्टिंसन लानानै बा स्टार लाना नै। नुनो मोनो आरो बिदिनो माने आथिखालाव मोजां जाबाय आरो थासारिया। एनिफ्राय बिदिनो नों। थांमोननि ओनसोलाव माबायसा जानानै दं ओरैनो जेनेबा गुदि फरायसालिफोरनि बा गेजेर फरायसालिफोरनि थासा बे दा मा बायसा होननानै दं।
जोंनि ओनसोलफोरावबो ओरैनोथ एसे मोजाङानो दासान्दि गाज्रि नङा खिन्थु। मोनसे बेयावबो। मोनसे थासारिखौ आं एसे। हमदांनो हादों बे जाहैबाय मा।
औ।
ओइ। जोंनि जिथु सरखारि फरायसालि बेफोराव। फरायसाफोरा एसे। खम जालांनो हमदों आरो।
खम जालांनो हमदों ना औ बे। नि जाहोनखौ खोन्थानो हागोन नामा? नोंथाङा एसे।
बे जोंनि जिथु बिमा बिफाफोर गथ'फोरनि जाय नाय-नायग्रा। बिसोरो माने सानो आरो ना। ओ। जोंनि। गामिन सिंनि फरायसालिफोराव माने। एसेबां मो जां लेभेलनि मोजां थाखोनि। ओ मा जिथु जेरैबायदि रोंनांगौ बेफोरबायदि खायसे
औ
आयदाफोरखौ फोरोंजोब स्लाबाओरैबायदि साननानै थारमाने गोबाङानो गोबां गुबुन गुबुन औ औ बिदि सान बे मोनसे साननाया दाबो गोरोन्थि जानानै दं आरो ना बिथांमोना बे बाथ्रा औ मेनलि जोंनि जिथु बिमा बिफाफोर बिसोरो मोनसे बाथ्राखौ साननांगौ आरो जे आथिखालनि जुगाव बै गोदोनि बायदि खायसे फोरोंगिरिफोरा फरायसालियाव फैयालासिनो गोबां दिन एबसेन्ट जानानै थायो बा माब्लाबा क्लास क्लास मोजां खालामफैया गथ'फोरखौ मोजां फोरोंफैया बेफोरबायदिया माने आथिखालनि दिनावदि गैलिया
गैलिया औ
बे फरायसाफोरनि बिमा बिफाफ्रा एसे बुजियोब्लाा मोजां जायो आरो
औ औ
जिथु दानि जुगाव माने बिमा बिफाफोरा आरो मोनसे माबा सानोना? जे गावनि फिसाखौ जेरैखि जायाबाबो मो जांखौ मोजांनि लामायाव लांनांगौ बेखौ सानोना बिनि थाखाय बिसोर मा खालामो माने गुबुन जितु प्राइभेट स्कुलफोराव होयोबा साबसिन जागोन खोमा बेखौ साननानै माने बाहेरायाव लानानै थाङोना बेनि थाखायनो गामिनि फरायसालिफोराव जोबोद खम अनजिमाखौ नुनो मोननाय
खम अनजिमाखौ नुनो मोननाय जायो माने ओ आथिखालावथ' नुनो मोनखायोना जोङो जेनेबा फोरोंगिरिफोरा ओ टेट पास जानानैसो फैयो नङा होमबा बा बि एड लानानै फैयो माने औ गोब्राब नाजानायनि गेजेरजोंसो ओ बादायलायनाय आनजादाव उथ्रिसारनायनि उनावसो फैयो नालाय नङा होमबा?
औ
ओ बेफोरखौ मोनथियाखै जानांगौ जोंनि बिमा बिफाफोरा औ
बेफोरनि थाखाय
ओरैनो औ औ
एफा एनै गोरों मानसि फोराबो गामि फोराव एसे बुथ बुजायनानै जुदि मोनसे प्रग्रामफोर लाखियोबाथाय मेल फोर खुंनानै बुजायनानै होयोबा मोजां जायो आरो
औ ओरैनो नोंथां मोननि ओनसोलाव मा मा बिजोंजों फरायनो हायो फरायसाफोरा मा मा बिजों दङ?
जोंनियावथ' दा बर' गामिल'सो नालाय बेयाव बर' रावआनो सोलिजोबो। बांसिन बर' बिजोंआनो सोलियो
आतसा
औ बेनिफ्राय थाखो जिसिम दं गामियावनो थाखो सेनिफ्राय लानानै थाखो जिसि दङ बाखि फोरों फोरोंगिरिफोराबो बिदि गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनि बायदि साफा सानैल' थायोना खायसे फोरों ओ माबा फरायसालिफोराव ओ खिन्थु जोंनियाव गासै दङआनो गोबाङानो दङ थोजासे मास्टारफोरा दङआनो फोरोंगिरि फोरा ओमफ्राय गोजौ फरायसालियावबो दासान्दि मोजाङैनो सोलिगासिनो दं एबार- नि रिजा-रि- जाल्टआबो गोदोफोरनिख्रुइ बांसिन साबसिन जानायखौ नुनो मोनदों आरो एबार
औ औ।
गोदोफोराव माने फार्स्ट डिभिजन मोननोनो जोबोद आंखालमोन जोंनि गामियाव।
औ औ।
एबार अनजिमाखौ फार्स्ट डभिजननि अनजिमाखौबो एसे बांसिन नुदों आरो औ मोनो बिमा बि- फाफोराबो एसे नायफिननायफोरा एसे गोदोनिख्रुइ मोजांसिन जानायखौ एसे नुनो मोनदों।
औ। आदसा होमबा नोंथां जोंना समा जाबाय नामा? अ दोनथ' जासिगोन नामा सावरायनायखौ बेखिनियावनो औ दे होमबा नोंथां गोजोन्थों ।